हेलौ नोंथां
औ खोनादों नोंथां बुंनायसाय
औ औ नोंथां मा खालामदों नोंथाङा?
ओ नोंथाङा आङो दायो ओरैनो जिरायनानै दङ।
औ आंबो ओरैनो दङ। नोंथांखौ आं कल खालामनायनि जाहोना जाबाय ओ नोंथां नोंथाङा सम दङ ना?
औ नोंथां दङ थारैनो बुंनायसाय
औ औ ओ जोंनि बर' बर'नि दोरोङारि ओंख्रिफोरनि सायाव एसे सुंद'यै सावरायनो होननानै नोंथांखौ कल खालामनाय जादोंमोन नोंथां।
औ नोंथां थारैनो दोननाय बुंनायसाय बिदिब्ला
औ औ नोंथां जोंनि बर'नि दोरोङारि ओं ओंख्रि बुङोब्लाथ' जों गुबैयै अनला ओंख्रि
औ औ
औ औ नोंथां बिदिब्ला नोंथाङा आं थांनो अनला ओंख्रिनि सायाव इसे फोरमायना होग्रोनोसै।
औ नोंथां थारैनो।
औ ओ जों अनला ओं ओंख्रिखौ सङोब्लाथ' जों गोबां बायदि रोखोमनि ओ बेफोरबायदिनो दाउ बेदर।
औ
बेफोर बायदिनो बा औवा गाजा बेफोर जों संनानै जानाय जायो ओ बेनि अनगायैबोथ' जों गुबै अनला ओंख्रिखौ हाथा खुरनायाव बाहायनाय जायो नों
औ नंगौ नोंथां।
औ औ नोंथां बेफोर बायदिनो ओ हाथा खुरनायावबो जों खैना गोदाना अनला ओं ख्रिखौ ओ संनानै हौवा गोदाननो संनानै जाहोनाय जायो नोंथां।
औ नंगौ।
औ नोंथां।
औ बुंनायसै।
अ औ नों
औ खोनादों बुंनायसाय।
औ औ नोंथां ओ जों अनला ओंख्रिखौ संनायाव ओ। टिभियाव आं ओ औवा गाजाजो। दाउ बेदरखौ दाउ गाजा औवा गाजाज दाउ बेदर माब-माबायदियै माबोरै सङो बेखौ जों नोंथांनि सिगाङाव एसे एसे फोरमायनो होग्रोनोसै गिबियावनो जों। औ गिबियावनो जों औवा गाजाखौ ओ औवा। औवानिफ्राय मोननाय बेफोरबायदिनो औ। बेनि। ओमफ्राय औवायाव औवानिफ्रायनो ओंखारो बियो बेखौ जों गिबियावनो दानना लाब होनानै बेखौ सा फायनानै बेखौ ओ हानानै बेफोरबायदिनो जों। सारायाव बेखौ औ ओ जा औवा गाजा बेखौ। जोङो गिबियावनो खारै जों एवनानै लाग्रोनाय जायो नोंथां।
औ नंगौ।
औ औ नोंथां। गिबियावनो बेखौ खा जोंनियावना लाग्रोनानै ओ जेब्लानखि बियो एसे रबो। अब्लानिया बेखौ दै ओ दै। दै होनानै होनाय जायो नोंथां।
औ नंगौ।
औ नोंथां बेनिफ्राय जों जेब्लानाखि बेफोरबायदिनो जों औ अनला ओंख्रि बुङोब्लाथ' जों अननि गोनांथि अनखौथ' जों माइरंनिफ्राय मोनो गिबियावनो जोङो माइरंखौबो सोमनानै लाग्रोनो नांगौ नोंथां जेब्लानाखि माइरंखौ औ जि नैजि मिनिटसो सोमनानै माइरङा गुरै जायो। अब्लानिया बेखौ दिंखिबा उवालफोराव
औ
देनानै लानाय जायो आथिखालनि मुगायावथ' गोबां गोदान रोखोमनि बेफोरबायदिनो ग्रेन्डार मेसिन बोदोंना नोंथां बेफोरावबो जों देनानै लाग्रोनाय जायो। जायो नोंथां।
औ नंगौ।
औ औ नोंथां बेफोरबायदिनो जों अनखौबो देनानै लाग्रो नांगौ इनि उनाव जेब्लानाखि सारायाव औ जोङो औवा गाजाखौ खारैजों एवनानै लाग्रोनाय जायो जेब्लानाखि बियो एसे बेवहाय दै होनानै जायो जेब्लानाखि दैया गोदौवो अब्लानिया जों अनखौ एसे एसेयै सारनानै होनायसै जायो नोंथां गोबाङै नङा बेखौ एसे एसे सारनानै होनो नांगौ। मानो होनोब्ला जों गोबाङै बेखौ सार रोब्ला बियो लाथा खानो हमो नोंथां। बेंनिखायनो जों बेखौ एसे एसे सारनो नांगौ औ औ नोंथां।
औ।
औ बेफोरबायदिनो औ नोंथां। जेब्लानाखि अनखौ सारखाङो अब्लानाखि जोङो बेनि आगोलावनो जों बेदरखौ एवफ्रामनानै लानो नांगौ जेब्लानिखि बेदरखौ लाखांनाय बिखौ जोंङो जेब्लानाखि गो दौनानै अनखौ सारना होयो। बेनि उनाव जोङो दाउ बेदरखौ हरसननो नांगौ नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ औ नोंथां बेफोर बायदिनो औ। औ औवा गाजलाजों जों दाउ बेदर अनला ओंख्रि बेखौ जोङो। बेफोरबायदिनो संनाय जायो बेनि अनगायैबो जों अनला ओंख्रि। ओंख्रिखौ अनला फाख्रिबो जानाय जायो बेफोर बायदिनो जा लाइ मेसें बोथोर बोथोराव मोनो जोङो लाइ। बे लाइजोंबो जोङो अनला फाख्रिबो जानाय जायो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ औ नोंथां। बुंनायसाय नोंथां।
बेफोरनि अनगायैबो नोंथाङा मा मा? बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रि मिथिबावगौ नोंथाङा बुंनो हागोन ना।
औ नोंथां बेफोरबायदिनो बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रि। बुङोब्लाथ' जों गुबैयै अनलायानो बेनि अनगायैबो। जोङो ओ नारजि बा नाफाम सबाइ सबाइजों दाउ। औ बेफोरखौबो जों बर'नि दोरोङारि ओंख्रि होननानै बुंजायो नोंथां।
औ ओ नोंथाङा औ नारजिखौहाय। औ नारजि नारजिखौ माबोरैहाय बानायबा माबोरैहाय संनाय जायो नों नोंथाङा एसे फोरमायबावनो हागोन ना?
औ औ नोंथां बेफोरबायदिनो नारजि ओंख्रि बुङोब्ला। थ' जों गिबियावनो नारजिखौथ' जों फाथोनिफ्राय मोननाय जायो नोंथां बेफोरबायदिनो गिबियावनो। औ फाथोखौ जों फोनानै लाग्रोनांगौ। जेब्लानाखि बियो देरनानै ओ जौनानै औ। बोरायो बा ओ बियो बिफाङा जेब्लानाखि बियो गेदेर जायो अब्लानि। जों बेखौ हानानै लाबोनानै बे बिलाइखौ फाथो बिलाइ। खौ जोङो ओ सान्दुंङाव। ओ फोराननानै लानाय जायो जेब्लानोखि फोरान औ बेनि बिलाइआ गोरान जायो। अब्लानिया। अब्लानिया बेखौ बेखौनो जोङो बे।
बिलाइ गोरान राननायखौनो जों नारजै बुङो नोंथां, औ नंगौ नोंथां। हो
औ औ नोंथां बेखौ जों गिबियावनो। ओ दै दै। गुदुंफोराव सोमनानै बे सङोब्ला दै गुदुंफोराव गिबियावनो संनानै लाग्रोनांगौ जायो संनानै। ग्रोनांगौ नोंथां बेफोर बायदिनो गोबां। गुबुन गुबुन रोखोमनि संनानैथ' जायो नोंथां बे। बेफोरबायदिनो बा बे एनारजिया गोखा नालाय बे गोखाया खारनो थाखाय जोङो मा जोंनि न'खराव जोंनि न'खराव माबादियै सङो बेखौ नोंथांनो फोरमायनि बेफोरबायदिनो गुबुन गुबुननि न'खरावथ' गुबुन गुबुन रोखोमै संनाय जायो नोंथां। औ जों अ न'खराव नारजि ओंख्रिखौ माबायदियै सङो बेखौ नों थांनि सिगाङाव एसे फोरमायना हानिसै नोंथां बेफोरबायदिनो गिबियावनो जा नारजि बिलाइ बेखौ दै गुदुङाव सोमनानै लाग्रोनाय जायो नोंथां।
औ नंगौ।
औ औ नोंथां। बे दै गुदुङाव सोमनानै बेखौ लाग्रोनानै एसे बेखौ
ओ सेग्लि सेग्लि
खारो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां‌।
औ औ औ नोंथां बेखौ बिनिफ्राय जोङो सारायाव खारै होनानै दै होनानै ओ बेखौ संनाय जायो नोंथां।
औ नंगौ।
अ बेफोरबायदिनो ओ बेनि उनाव जोङो ओ जेब्लानाखि गोदौवो अब्लानिया जों बेवहाय खारै होनाय जायो खारै होनानै बेखौ जोङो जा सागं बेजों गोबां ङैनो सनानै होनो नांगौ मानो होनोब्ला बेनि बिलाइखौ गेब्ले नांगौना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ नोंथां औ बेनि उनाव जोङो जा अमा अमा बेदरखौ एवफ्रामनानै लाग्रोनांगौ गिबियावनो बिनि उनाव जोङो जेब्लानोखि गोदौवो अब्लानिया अमा बेदरखौ हरसननाय जायो।
औ नंगौ।
औ नोंथां जोंनि न'खराव बेफोरबायदिनो नारजिजों अमा बेदर ओंख्रिखौे बेफोरबायदि संनाय जायो नोंथाङा जों नोंथांनो जोंनि बर'
बर'फोरनि बेफोर ओंख्रि दोरोङारि ओंख्रि‌ बुङोब्ला मा मा मिथिगौ नोंथां?
औ नोंथां औ बैफोरबादिनो नोंथाङा बुंनाय बायदिनो एखे रोखोमै जाखिनि बुंबाय जेरैहाय अनलाजों दाउ आरो बेनि अनगायैबो नारजि अमा सबाय आरो औ बिनि बिनिफ्राय आरोबाव जायखौ जे बुंदोंमोन नोंथाङा नाफाम होननानै बुंदों। बे बेफोरखौनो मिथिगौ नोंथां।
औ औ नोंथां नाफामखौ मानिफ्राय बानायो बेखौ मोनथिगौ ना नोंथाङा?
औ नोंथां बेफोरबादिनो जोङो नाफामखौ बानायनो थाखाय जोंहा गिबियावनो ना गोराननि गोनांथि जानानै फैयो नालाय जोङो औ बेखौहाय जोङो गलाफोरावबो बायनानै मोनो बा दैमा एबा फुख्रिफोरावबो जोङो गुरनानै लाबोनाय जायो आरो ना नोंथां। ओ औ। जोङो बेखौ गुरनानै लाबोखांनानै बा बायनानै लाबोखांनानै फोराननानै लाग्रोनाय जायो आरोना नोंथां औ बेखौ फोरानखांनानै औ जोङो गिबियावनो बेखौ जेब्ला रानो रानगोन अब्ला जों बेखौ उवालाव बा दिंखियाव जोङो देनानै लाग्राय जायो आरो नोंथां औ। बिनिफ्राय जोङो बै नाफामखौ मोजां जाहोनो बा गोथाव जानो थाखाय जों ओ आं मिथिनाय बादिब्ला जोङो थास' गोसोमनि थारा होयो होननानै मिथिनाय जायो नोंथां।
औ औ नोंथां थास' गोसोमनि थास' गोसोमनि थारा होयोब्ला जों नाफामखौ खहाब गोनां गोथाव मोनजायो होननानै मोनथिनो मोनो। नोंथां
औ
औ औ नोंथां
बेफोर बायदिनो जोङो औ बै मोननै मुवाखौ जोङो देग्लिनानै गुन्दै खालामनानै लागोरनाय जायो।
औ
बेनिफ्राय औ बेनिफ्राय जोङो बेखौ दोनथुमनो थाखाय जोङो मोनसे औवानि हासुं लानानै लानाय जायो नोंथां। औ जोंनि ओनसोलावहाय औ औवानि हासुङाव सोनानै दोननाय जायो। बैफोरबादिनो जोङो औ ना गोरानखौ जोङो आरो ना गोरानखौ आरो थास'नि थारा देग्लिनायखौ जोङो ज' खालामनानै बेवहाय औ नारसो नारसो सोनानै दोननाय जायो। आरो बैफोर बादिनो औ जायखिजाया मुवाजों मुवाजों जोङो खोबथेनानै बेखौ गोरायै खानानै दोननाय जायो। जाहा थे औ बैयो मो मोजां रो खोमै औ जाहाथे बैयो मोजां रोखोमै ज' जानानै गोबाव समसिम जोङो दोननो हायो बेनि थाखाय औ बेखौहाय जोङो बेफोरबायदिनो गोबाव समसिम दोननानै जोङो जायोब्ला बांसिन खहाबनाय मोनोबा गोथाव जायो आरोना नोंथां। ओ औ
आं बेखिनिखिनिखौनो मिथिगौ नोंथाङा आरो माबाफोर मिथिबावगौबा नोंथाङा बुंनो हागोन।
नोंथाङा एसे आगोलाव जा बुंलांबाय बेफोरबायदिनो आंबो मोनथिनो मोनो नोंथां औ बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबोथ' जाबाय।
थारैनो
औ औ नोंथांजों आं जोंनि बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रिनि सायाव मोनथिनो मोननानै गोजोननाय मोनबाय नोंथां।